औ औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
औ दङ आं इदिनो दाथ' गरम नालाय बेनिखाय आङो माने दंफां सिङाव जना दं आरो ना बार जागासिनो माने गरम नालाय नोंथाङा मा खालायबाय दङ?
औ आंबो नै आमलायखौ बिफां सिङाव माने आम फिथाइ जाखाथाव माने एसे जना दोङ आरो जिरायनानै दोङो।
औ।
औ दुब्लि गेजेरावहाय माने फिल्थिं माने एसे बेरायनो फैदों आरो ना नोंथां।
औ बोरै खटफोरा
आमलायख ना नोंथां आमलायख'वाथ' जोबोद माने जोबोद गोथाव माने देहानि थाखाय मोजां जायो आरो ना। कद एसे गोखैबाबो औ मेगन बेनिफ्राय जों जोंनि खानाय गनाय बा खानाय जिथु नोखि ओ गेसें जानाय बा खानाया जिथुनाखि गोरलै गोरलै जालाङोना माने जामलांनाय रखम जायो नालाय।
औ औ।
बे माने एसे रोजा जायो आरो ना आमलिखौ जाबाय थाबाथाय आमलिखौ बेनिखायनो मोजां।
औ
दा जिथुनिखि ओइ बै ओंखारदों जे आदिबासि थावआव।
औ
आदिबासि थावआवबो जोंना आमलेखुखौ गोनांथिथार आमलेखुखौ होयो माने। आरो आमलायखनिथ' थावबो दंखायो नोंथाङा मिथिखायो आरोना। औ आमलायखौनि थावबो दङ माबाबो दङ जेरै बेबायदिनो आरो आमलाइखखौ जाबोला माने देहानि थाखाय मोजां। बा जोङो सानसेयाव थाइसेबाबो मोनजानांगौ माने जोङो मिथिगौ जे बा जोंनि साइन्टिस्ट जिथुनिखि फोरमायदों जे जिथुनिखि आमलायखौ बै आमलायखुआ माने थाइसे आमलायखुनि बे माबाया जिथु नोखि मुल्य बा जिथु नोखि मुलाम्फा बे माने ओ आपेल दसथानिसेबां गुन दों आरो। खायसे आमलाइख'आव बिदि होनना फोरमायदों आरो। बेनिखायनो जा हायोब्ला जानांगौ बा जोंया थायोब्ला माने सानफ्रोमबो जानांगौ आरोना।
औ औ।
औ। थिग बेबायदिनो दा नोंथां नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ निस्सय हागोन नोंथाङा सोंथिनो हागोन सोंदो।
औ। दा नोंथां नोंथाङा जिथुनिखि जोंनि न'आव फिसिनाय मोसौ मोसौनि बागै एसे - फोरमायलांदो बा जोङो मोसौनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोनो बा जोङो मोसौखौ जों मा बेयाव बाहायनो हायो माबैहाय बाहायनो हायो बेनि बागै। नोंथाङा एसे फोरमायलांदो होमबाना
औ औ
औ
दा मोखौ होनब्लाथ' जोंना मोखौखौथ' ग माथाबो होनो न' दा। जोंनिया औ ओमफ्राय दा मोखौनिया मेगन थाइनै दङ।
औ।
गन्थं मोनसे दङ।
औ।
ओमफ्राय गं मोननै दङ ओमफ्राय खोमा मोननै दङ आरोना ओमफ्राय आयथें थोंब्रै
औ।
लेन्साय मो लेनसाय मो लेन्जाय मोनसे दङ।
औ।
औ बेफोरबायसानो आरोना मोखौनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनो हायो आरोना। जे दा मोखौवा थैब्ला बेनि माने बिगुर जिथुबा बिगुर बेखौ जोङो धल बानायनायाव इउस खालामनो हायो आरोन' ओमफ्राय बे धलखौ फाननानैबो जोङो माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो न'
औ।
औ ओमफ्राय मोखौआथ' जोंनो गाखेर होयो न'
उम उम।
बे गाखेरखौ जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हागोन जेने दा गाखेरनिफ्राय जोङो पनिर बानायनो हागोन ओमफ्राय दय बनायनो हागोन दयनिया दा गोबां रां दङ न' पनिरावबो राङा गोबां दङ।
उम।
औ बेफोरबायसानो आरो न' ओमफ्राय जोङो मोखौ मोखौवाथ' फिसा होयोन' बोसोराव मासे करै होयो न'? बेखौ जोङो फेदेरनानै बा गोदोर गोलाव खालामनानै माने बेखौ हाथायाव फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बेनिफ्रायबो
ओमफ्राय जोङो बे मोखौखौ जोङो आगोल माने आइ आफामोननि समाव माने मोखौदो मोखौजों माने हालेवनाय जायोमोन आरोना दुब्लि फोथाराव
औ नंगौ।
औ बेखिनिखौनो होननो सानदों आरो न आं मोखौनि बागै।
औ
ओमफ्राय दा आङो एसे माबानि ओ मा होनो
आबाद
आबाद औ आबादनि थाखाय एसे फोरमायना होनि दे न' माइ आबाद माइ आबादनि बागै
अ जागोन दे जागोन दे फोरमाय फोरमाय फोरमाय।
औ जेनेबा दा माइ गायनोथ' जोंनो हाखौ नांग्रोगोन न'
औ औ नंगौ नंगौ।
औ बे हाया न'आव थाब्ला मोजां आरो न' जेनेबा दा न न'आव दोङो जोंना हाया बे हाखौ जोङो अखा हाब्ला जोङो बेखौ अखा हायाब्ला आरो माने दै सोनांगोन आरो न'
औ।
औ ओमफ्राय दै दै होनानै बेखौ जों हालेवग्रोनांगोन माने मोजां खालामग्रोना लानांगोन आरो न हालेवना दोननांगोन आरो न' फार्स्टआव।
नंगौ।
औ बेखौ हालेवखांना दोननानै जोङो जिथुबा बिधान खैथथा।
उम
बेनि थाखाय जोङो हाथायाव थांनानै बिधानखौ बायग्रोना लायना थां लायग्रोनांगोन आरो ना
औ
हाथायनिफ्राय लाबनायनि उनाव जोङो बे बिधानखौ जोङो माने बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननांगोन आरो न' दैयाव सोमना दोननानै दस दिनसो जानायनि उनाव जों बे बिदानखौ दिखांनानै आखाइजों दिखां दिखांनानै माने हायाव दोननांगोन आरो न' थास' बिलाइ नङाबा लाय बिलइजों खोबना दोनना हाबाबो जायो। ओमफ्राय फाथो फाथोनि बस्था दङ न' बेदों बेजों खोबबाबो जायो।
औ
औ जेब्ला गाजा अंखारगोन न' बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै माने सारना होनांगोन आरो ना दुब्लि हालेव मोजाङै हालेव ग्रोना लानानै खमान खामग्रोना लानानै बेयाव सारना होनांगोन सारखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दोननानै खाननैसो दोननानै दुब्लियाव जोङो माने आलि होनांगोन आरो न'।
औ
जेनबा दाथ' खदालजों होयो मेसिनबो अखारदो दानि जुगाव जोंनिथिं इमान सलिथ'वाखै माने मेसिना बि आलि होनाय मेसिना सलिथ'आखै आरो न' आलि होखांनानै जोङो बेखौ बेयाव बे माबा खैथिया जेब्ला गोदोर जायो बेयाव जोङो बेरा होनांगोन आरो न'। मोखौ बोरमाया जायै रखम बेरा होनानै जोङो बेयाव हासार बा मुलि होनांगोन आरो न बे माने बे खोथाया मोजां जायो आरो न' बेनि थाखाय।
औ नंगौ।
औ जेब्ला बे खोथाया गोजौ जागोन बेखौ जोङो हाजिरा खामला होननानै माने फुनांगोन आरो न। आखाइजों ओमफ्राय मुथा सिस्टेमाव खाना दोननानै दुब्लि फोथाराव मोजाङै हालेवनानै आरो माने बेखौ ओ रुवानिफोरा माने गायनो थाखाय बिलाइना हैनांगोन आरो ना जों बेखौ बे बिधानखौ हैखांनायनि उनाव बेखौ गायगोन आरो न रुवानिफोरा मोजाङै।
उम उम
जेब्ला गायखांगोन बेयाव जोङो गायखांनायनि उनाव बेयाव जोङो बेरा होना होगोन आरो मोखौ बोरमाया जायै रखम बेयावबो। माने जोंनि गामि ओनसोलावथ' मोखौआ बांद्राय दोङो बोरमा मोखौफोरा बेनि थाखाय औ ओमफ्राय गायखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मुलि होनानै मुलि बा हासार होनानै बेखौ मोजां जा होननानै खाननैसो दोन दोनथ' नांगोन दोन दोनथ'नांगोन आरो न'। दोननायनि उनाव जेब्ला बे माइआ गोजौ गोलाव गोजौ जागोन सेभेनटि पारसेन्ट बा नायेनटि पारसेन्ट मोनगोन मोननायनि उनाव बे खौ जोङो हागोन हानायनि उनाव बे खौ जोङो न'आव लांनानै मारोन नागोन आरो न' मारोन नानायनि उनाव बेखौ जोङो माइखौ एक्सरा खामबाय जिगाबखौ एक्सरा खामबाय खामनानै जोङो माइखौ जोङो फाख्रियाव दोनबाय बा बस्थायाव सोना दोनबाय। औ।
ओमफ्राय जोङो बे माइखौ जों उनाव लागै जानो थाखाय बेयाव फाख्रियावनो दोनबाय आरो ना ओमफ्राय मिल लां बाय लांनानै जोङो बेखौ सौनानै माइरं माइरं लाबोबाय आरो न' गुन्दैबो लाबोबाय बे गुन्दैखौ जोङो औ गुन्दैखौ जोङो मो खौ अमाफोरनो होनानै होनो हागोन आरो न'
औ नंगौ थारैनो।
औ बेखिनिखौनो फोरमायनो सानदों नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलायदो।
औ नोंथां नोंथाङाथ' माइनि बागै मोजाङैनो बुंलांबाय आरोना बा मोसौखौ जोङो माबायदिहाय बाहायब्ला होमबा मोसौनिफ्राय जों मा मा मोननो हायो बा जों मोसौनिफ्राय मा मा मुलाम्फा मोननो हायो।
औ।
बेनि बाय बेनि सायाव नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय। दा आं फोरमायनो सानो जे ओ जिथुनाखि जिब जुनार जोंनि न'आव फिसिनाय बायदि जिब जुनार थायो नङा होनोमबा नोंथां।
औ थायो।
ओ जेरैहाय जोंनिया दाउ अमा हांसो बोरमा आरो नोंथाङाथ' मोसौनि बागै फोरमायलांबाय आं मोसौखौ दोन थ'बाय आरो दा आङो बोरमानि बागै बुंनो थाङोब्ला बोरमायाबो मोसौनि बायदियानो बेबो गांखोआनो जायो बेबो बेनि नुनायाबो इसोर ए बेसे आलादा बा बिसे फिसा साइस आर ना बिसे फिसा जायो।
औ।
आ बेनि उनावहाय बोरमाया ज जोंनिया द' दानजों ओ खनसे फिसा होयो बेयो मासे मानै। बा मालाबा मालाबा मालाबा माथाम होयो आरो आरो गुबैयै मानैखे होखायो मानैखे थाफ्रामखायो बांसिनै। आरो जुदि मासेल' होयोबा माने बे फिसाया माने एसे जब्द' जायो आरो ना
औ औ फै
थिग बेबादिनो जोङो बोरमाखौ फिसिनोब्ला जोंहा बांद्राय खरसा जाया मानो होनना बुङोब्ला बोरमाया जि गांसो जायो। बै गांखोखौ आरो आरो आरो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननो हाखायो आरोना नोंथां।
औ।
थिग बेबादिनो जोङो जायहानिाखि बाय बांला रां दङ बै रांखौ माने जा गुन्दै बा सापर बायदिसिनाखौ माने होनानै बोरमाखौ थाब थाब फेदेरो आरो ना।
औ।
माने थाब थाब फेदेरो फेदेरनानै माने जिथुनाखि जा बोरमा बोरमाखौ फेदेरनानै माने थाबनो फानो आर ना नोंथां।
औ।
ओ थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बे बोरमाया माने जेब्लानोखि बेराम जागोन अब्लाल'सो एसे बाहाय माला खरसा जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला बोरमाया जेब्लानोाखि बेम-बेराम जागोन बेराम जाबाथ' जोङो ओ जा बेनो मुलि बा मेडिसिन बायदिखौ जों बायना होफैनांगोन आरो ना नोंथां।
औ।
थिग बेबायदिनो जोङो बोरमाखौ बेबायदि फिसिनाय आरो जोंनि बे बोरमानि उनावहाय जोंहा। दङ अमा अमाखौ जों मोनथिखागौ जोंनि जिथुनिखि बर' हारिनि आइजोफोर बा आइजो बा जायखिजाया बोराय बुरै जायखिजाया नखरफ्रोम न'खरफोरोमाबो जोङो अमाखौ थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बांसिनानो। ओ जायनिखि साख्रि मावनाय बिसोरो खम लायो। बा खााफा खानै लायो साख्रि मावनायाबो आरो बांसिनानो लाना लाया आरो जिहेतु साख्रि मावनाय फैसानि बारा आंखाल गैया बेबायदि आरोना।
औ
ओ थिग बेबदिनो जोंनिया माने बर' आइजोफोरा बै अमाजों ओ अमा फिसियो माफा मानै आरो जेब्लानोखि गोनांथि जायो। बै अमा फिसिनायखौ जुदि जोङो फान्ना होयोब्ला बेजों जा रां मोनो बे माने जोबोद ओ हेफाजाब होयो आरोना बै राङा जा गोनांथि जानाय समाव बा जोंनिया जिथुुनुखि फुजाफोर जेनेबा दुर्गा फुजा देवल फुजा राज फुजा बायदिसिना फोरबो फुजाफोराव माने माबाफोर गाननाय जोमनाय गथ' गथायनि फरायनाय बायदिसिनायाव रांनि गोनांथि जायोब्ला बे अमाखौ माने फाननानै बै रांनि बे गोनांथि जानायफोरखौ माने सुफुङो आरोना नोंथां।
औ औ
ओ थिग बेबदिनो अमा अमा फिसिनायाबो जोंनिनो मोनसे जिथुनाखि ए ओ हारिमु होनना बुंनांगोन आरोना हारिमुवनो गोलैनाय जाबाय जिहेथु बर' हारिनियानो बांसिन अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो गुबुन हारिनिफोराबो नुयो नाथाय बांसिनै बर' हारिनि फोरानो फिसियो आरो ना नोंथां दा बुंनो थाङो अब्ला ओ बेखिनियानो जा औ अमानि बागै बेखिनियानो दा अमाया आखौ जों फिसिनो माबायदि फिसिनो होनना बुंबा बिनि जानाय‌ खा गुबै खाजायानो जाबाय गुन्दै बा ओ उफ्रिजों गुन्दैजों ल गलाय मोनदेर होनाय आरो ना दा थिग बेबाय दियैनो जोंहा दंबावो दाउ हांसो बायदि दा दाउखौ जोङो फिसिनाय होनना बुङोब्ला बा दाउआ माबायदि होनना बुङोब्ला दाउआ जोंनिया जिथुनाखि हाग्रायाव मोननाय दाउ बेनिस्राय गु-गुबै आलादासिन आरो मानोना जोंनि जिथुनिखि न'आव थानाय दाउ। बै दाउआ माने बिरनो रोङा आरोना नोंथां।
औ
औ थिग बेबायदिनो बिनो रोङा आरो जा दाउनि दाउदै बै दाउदैया ओ एसे बेसेन गोनां आरो जानिखि जोंनि लकेल दाउ बै लोखोल दाउआ माने एसे बेसेन गोनां आरोना बा बेसेन गोनां जायो थिग बेबायदियैनो जोङो दाउखौ फिसियोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा दं बा जोंनि जा हांसो हांसोनि बेलायावबो बेनो। ओ गुबै जोङो हाग्रायाव मोनो जेरै हांसो सिलारि बेबो माने जोंनि न'आव फिसिजानाय मोनसे हांसो आरो ना नोंथां।
औ
थिग बेबायदिनो हांसोनि बेसेनाबो गोबां दं बा हांसोनि रोखोमाबो गोबां दं। आं जेरैहाय जोंनिया हांसोनि जिथुनिखि बेसेन बेसेननि बागै होनना बुंङोबा जोंनि जा हांसोनि बेसेना जरा आद दाइनजौनिफ्राय गुजौ जायो बेबायदिनो आरो हांसो दाउ बोरमा बेबायदिनो आरो नोंथां। जेखियानो जाजा नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।
औ औ गोजोन्थों।